औ खोनादोंना नोंथाङा औ अब्ला नोंथां जोङो दिनैनि आयदाखौ बर' आइजोफोरा मा मा जि दायो जि दानानै मा मा मुलाम्फा मोननो हायो बेफोरनि सायाव जोङो सावरायनोसै जागोन ना नोंथां औ अब्ला आंङो नोंथांनावनो सोंग्रोनो सानबाय जेनेबा बर' आइजोफोरा मा मा जि दायो आरो जि दानानै म मा मा मुलाम्फा मोननो हायो बेफोरखौहाय नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ
गोदोनि समावहाय आखाइजों बानायनाय जि दाग्रा दंखायोमोन नोंथां बिनि थाखाय जोंङो सिगां। खुन्दुंनि जोबोद गोनांथि जायो माने। खुन्दुं नङा। हाया आरो जेनेबा।
औ औ नंगौ नोंथां।
बिबायदि। बिदिनो जि जानो थाखाय जोंनो जाय मानसिया जि दागोन आरो ना। बियो खाथिनि मानसिखौ लिंनानै। सि दानो थाखाय सावरायनाया गोनां आरो। औ नंगौ। माबायदि दायो बबेया दानो दायोबा अबेखौ दायोबा मोजां जागोन। बबेखौ दायोब्ला मोजां नुगोन बेखौ एसे सोंना लानाया गोनां आरोना आरो गावजों गावनि मा सावरायलायनायनि गेजेरजों गोरलैयै माने मा गियान मोननो। बेखौहाय मा दानाय जायो आरो ना। औ। आगर गोनां दानोबा बेखौहाय जोंङो मा खालामनांगौ जायो जेरै बेनि थाखाय रं नांगौ जायो। औ। बबे रंखौ दायोबा बांसिन समायगोन जेरै। गाननायाव। खौ समायहोगोन बेनि बागै आरोना।
औ।
जुदि दायोबा जों सिगाङाव जों खुन्दुं लाबोनानैहाय जेरै माइखौ माइरंखौ जोंङो फार्स्टआव संग्रोनानै सिगाङाव। बेखौहाय ओंखाम गेफि खालामग्रोना आरोना जाहाथे खुन्दुंआव मिलायैनि थाखाय जेब्ला खुन्दुंङा मिला। सोमनानै माने मा फुननानै बेखौहाय मा होनो बेखौ सोंग्राखौहाय। साग्राखौ खुन्दुं संग्राखौहाय।
खुन्दुं थुनग्रायाव समफ्ला।
समफ्ला बेयावहाय मा। जों। औ थेर ना मा होनो बेखौ बिजों सोंनाय जायो नङा होमबा? ला सोनानै बे ओ मोनसे बेखौ फोराननो थाखाय
उम।
सिगां जि लामग्रा ओ औवानि दान्दा बेफोरबायदि खालामनांगौ जायो आरोना। ओ थंसे एसे गोजा लानानै थंसे ओ बेफोरबायदि गनानै गायनानै गेजेरावहाय औवाखौ दोनो आरो ना दिन्दांदांनो। बेयावहाय‌ जेराव सान्दुं नांगोन बेयाव गायनानै बेखौहाय मा बे खुन्दुङाखौ लामाय जागोरो आरो नोंथां बिनि उनाव जों जेब्ला रानो बेखौहाय ओ माने गोरा जाबा मासे बेखौ दागोन नालाय नङाबा बियो बुसिगोन नोंहालाय बेखौ मिथिखागौ।
नोंंगौ मिथियो।
ओ सावरायलाय सिगाङाव सावरायलायखानाय बायदि गामिनि मानसिफोरजों जयैनो मा बेखौहाय सोंनाय जायो आरोना।
औ सो
औ सोंनाय जायो नोंथां। औवा थंब्रै गायनानैहाय गेजेरावहाय ओ होस'नानै जाय सिखौ दागोन बेखौहाय मोनसे ओ दंफांनि बानायनाया आगजुजोंहाय बेखौहाय ओ थाखाय हेफा लानो थाखाय बेखौ दोननाय जायो आरो। नोंथां। औ नंगौ जयै सोंलायनानैहाय बबेसिमाव मा बेसेबांसिनि जखा हिसाब लांनानै बेसबांसिम ओ मान गांबेसे दागोन बिनि हिसाब लानानैहाय जखा लानानैहाय बेखौ बुंनाय जायो आरो नोंथां।
उम।
गेजेरजोंहाय जेब्ला सोंखाङो एबा ओ सोंखांनायनि गेजेरजों बेखौ ओ खानजं खानायखानग्रा खानजंजों एखौ खाननाय जायो आरोना नोंथां। औ खानो नोंथां। आरो बेयावहाय दिबोर नांदों बबेबा जाबोर जादों नामा बेखौहाय सिदा खालामनो थाखाय जेनबा दोंसे-दोंसे खालामनो थाखाय बेखौ खालामनो खालामनाय जायो आरोना। नङाबा बियो बेयो जो जोबगोन आरो नोंथां। औ जयो बिदिनो बे माइदि होनाय माबायाथ खुन्दुङाथ जोबोद गोरा जायो नोंथाङा बेखौ मिथिखागौ
औ मिथियो
जेब्ला बेखौहाय दानो थाखाय मोनसे जायगायाव लांगोन अखा सि जायगायाव बिनि थाखाय न बानायो न'खौबो औवानि बिदिनो औवा थंब्रै गायनानै बिदिनो गोजौआवहाय थिं होयो आरो ना ज खालामनानैहाय ओ बेखौहाय दायो आरोना ओ
बेखौ दाखांनायनि उनावहाय ओ आगर बायदि बायदि आगर होनानो दाउरायाइ मोख्रे दाउ औ बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि आगर होनानै बेखौहाय दानाय जायो आरो नोंथां औ गेजेरजोंनो जेब्ला दाखाङो अब्ला बेखौहाय ओ जेब्ला गांसेदि-गांसेखौ जुदि जोंङो आगर-आगर दायोब्ला थाम दिनसो लायो। बिदि गांब्रै लायोब्ला गांथाम लायोब्ला
गुदि थांथारो बियावथ जिनै दिन लागोन ओ थाम दिनसो बेफोरबायदि हिसाब लानानै बेखौहाय दाननाय जायो आरोना आरो बेखौ दाखांनायनि उनाव हास'यो आरो हास'खांनायनि उनाव बेखौ न'आव गानो एबा ओ दाब दाब जायगायावहाय फानहरो। बिसिर मा हाथाइ खाथिनि-खाथि-खाथिनि हाथाय बाजाराव फानहरो आरोना। आरो जाय मानसिया फालांगि खा लामो बिनिहाय बेखौहाय मा खम दाम एबा बेसेननि एसे खम खालामनानै जिबाजौखौहाय जिब्रैजौ खालामनानै बेखौ फालांगिनो हरो आरो ना। औ‌ औ जुदि फालांगियाथ गोबां लानानै गोबां गोबां बायनानैसो लाङो नालाय। बिदि खालामा फानहरो आरोना नोंथां आरो बेफोरनि गेजेरजोंबो नाङो गुबुन गुबुन जायगा बेखौ दिन्थिफु नाय जायो गुबुननि सिगाङाव दिन्थिफुंनाय जायो आरोना जाहाथे जोंनि बर'आ मुंदांखा जानो हानाय बायदि आरो बेफोरनि गेजेरजोंहाय गुबुन हादरनि मानसिफ्रा एबा गुबुन मानसिफोरा बेखौहाय सिनायनो हानाय बदि अ बियो बर'सो ओ बैयो बर'नि औ औ गुबुन जायगाफोराव दिन्थिफुंनाय जायो आरोना जाहाथे दिन्थिफुंनायनि गेजेरजोंहाय जोंनि बर'आ मुंदांखा जानो हानाय बायदि आरोना औ औ औ नोंथां
ओ नोंथाङा होनलांनाय बायदिनो जोंनि गेजेरावथ' गोबां गोबां जि दानाय जायो बर' आइजोफोरा
बिदिनो जोंना बर' आइजोफोरा दख'ना आरो फास्रा आरो बिदिनो आर'नाइ बिहु फालि आरो गंगार दखना गंगार दख'नाखौबो गंगार दख'नाथ' नङा स
गंगार जिखौबो दानाय नुनो मोनो आरो ना नोंथां औ बेबायदिनो जोंना नोंथाङानो होलांजोबखाबाय जेनेबा दख'नाखौ बोरै दानाय जायो जिफोरख
ओ जि फोरखौ बोरै दानाय जायो अब्लाबो आं एसे फोरमायनो सानबावदों माने बर' आइजो फ फोरा बिहु फालिखौबो दानाय जायो आरो ना बिहु फालिखौ गिबियाव दानो थाखाय जोङो बेबायदिनो खुन्दुंखौहाय खुन्दुं मानो गाहाय बिफाव लायो होननानै बुंनो हायो खुन्दुंखौ जेनेबा बिदिनो सोरखियाव सानानै लानानै
सोरखियाव सोनानै जेनेबा ओ जेेनथेर आरो समफ्लानि जेरै साननानै लानानै बेखौहाय सोंनाय जायो आरोना नोंथां सोंनानै बि
सोंनानै बिदिनो नांगौ जखानि फिसा फिसा जेनेबा बिहु फालियाथ' बांद्राय गोलाव गोलाव जाया नङा होमबा नोंथां औ ओमफ्राय इदिनो एसे गुसुं गुसुं लानानै जेनेबा जखानि लानानै इखौ दानाय जायो आरोना नोंथां
ओमफाय बेयाव आगरबो एरनाय जायो बिदिनो गोबां रोखोमनि आगर आगर एरनाय जायो बांसिन
सिन जोङो बिहु फालियाव आगरखौ ओ बिहु फालियाथ' गुफुरानो जाखायो नालाय बांसिन औ बेयावहाय मान गोदजा आगरफोरखौ बांसिन नुनो मोनो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोङो बिहु फालिखौ ओ
जेनेबा इदिनो हाबाफोरावबो हाबा एबा हाबा एबा आथिमंगलफोरावबो
फोरावबो होनायखौ नुनो मोनो आरो न'खरनि जेनेबा न'खरनि बाय बाहागिफोरनोहाय औ इफोर बाहाय बिहु फालिफोरखौ आलासिफोर फैयोब्ला बेफोरदियाव मान बावनायाव होनायखौ नुनो मोन आरो ना नोंथां।
औ बेबायदिनो आरो बिहु फालिनि गेजेरजों गोबां ओ रांबो खामायनायखौ नुनो मोनो जेरै बे बिहु फालिखौ दा
पालिखौ दानानै फाननानैहाय गोबां रां खामायो आरो ना बर' आइजोफोरा औ ओमफ्राय आरो बेबायदिनो गंगारखौ जिखौ
गंगार जिखौ बेबायदिनो सोंनानै दानाय जायो आरो बेखौहाय गंगारफोरनोनो फानहरनाय जायो आरोना नोंथां। औ बर'आइजोफोरा माने गंगार आइजोखौबो गोबां
आयजोखौबो नुनो मोनसै आथिखालाव औ। बेबायदिनो आरो गामसा दख'नाफोरखौबो गोबां दानानै फ फाननायखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां।
ओमफाय आरो
बेबायदिनो दिनो औ औ दाथ' सिगाङावथ' जों आखाइजों बानायोमोन आरोना बर'निखौहाय आरो औ समावथ' गोदान टेक्न'ल'जि फैनायखाय मा मेचिनजों दानायखौनो मोननाय जासै आरो ना औ मेसिनजोंबो दा जानायखौ नुनो मोनसै आरो बिदिनो सिगांथ' खुन्दुं मोजां मोजां बिदिनो मुगा एम्फौनिफ्राय बानायनाय जायोमोन आरोना। दानि थाइमआवथ' औ प्लास्टिकफोरनिफ्राय बानायनाय जायो आरो ना। औ। बे बादि रोखोमनि दानाय जायो। गोदान टेक्न'लजि फैनायजों लोगोसे मानोथो समाबो जाबाय जोंनिया दोनथ'लायनोसै नामा?
औ दोनथ' जानानै नोंथां। दे
बिराद गोदान राव सोनानै गोजोननाय